हेल' लोगो
औ-औ खोनादों
मा खालामनोथो दं दालाय
अ नोंथांं आंथ' दायो ओरैनो दङ
औ ओरैनो जिरायना दंथयो दा
औ-औ
अ बिदिनो ओंखाम जाखांबाय नामा?
ओखाम जाथ'आखै।
औ
बिदिनो साहा लोंखांबाय आरो।
ओओ नोंसिना नोंसिना नवाव सैमा दंना गैया।
औ दङ सैमायाथ'।
औ माबैसे दङ।
सैमाया माथाम।
ओह मा मा खालारनि औ।
अ बिदिनो ओह गेरुवा खालार होनो बिदिखौ। गोसोम बेलर ओ गोसोम बिदिनो गुफुर साइस गुफुर गेरुवा कालार
न'निफ्राय लाबोनाया। बेलेग होफैनाय ना न'आव दंखायोमोन।
न'निफ्राय लाबोनाय माने गामि खाथिनिथ' सिगाङो माबादोंमोन आरो लायनानैहाय माने। ओह सैमा ओह बुन्दि लायनानैहाय माने फिसा फिसिनानै माने फिसिनायावनो माने फिसा जादों आरो। फिसा जानायावनो बेनो दङ दायो।
ओह सैमा बुन्दियाबो दं ओमफाय
औ बिमाया दङ औ दा जेबो जाथ'वाखै।
औ ओ ओमफाय ओमफाय दा माथाम दं आरो ना नोंसिनाव?
माथाम दङ।
औ आर मा थाफ ओमफाय मानै बुन्दा आरो
औ औ
ओह ओमफ्राय नोंसोरनाव दंना गैया।
ओह सौवालायनो दङ
ओ।
मोसौबो दङ बोरमाबो दङ'
ओह मोसौ माबैसे?
मोसौआलाय बिदिनो माब्रैसो दं
औ गाय गैया?
मोसौ गाइखेर जाग्रा दङ' मासे ओमफायो बेनि फिसा दङ ओमफायो हालौवग्रा मानै। माने जरासै होनो आरो। आरो ज हालेवग्रा जरासे दङ' जोंनिया माने बि बिदिनो ओ फोथार दङ' एसे फोथार थानाय खाय माने बेफोरावनो खायो दायो माने दैज्लां बोथोरखाय माने से बारि दङ' बेवहाय खानांगौ जानानै दं आरो गोथां फोथारावथ' दायो हालेवनाय बायदि जाबाय नालाय माइ गायनो थाखाय दैबो थाबाय बिनि थाखायनो बारियाव खानांगौ जाबाय आरो
खानानै सिगोन आरो उम
औ
ओ बेसेननि जिगाबफोर दंबावो
जिगाब दङ' जोंनाव जिगाबा जोंना दाबनै दाबनै दङ बिदिनो औ फिसा फिसायैब्लाबो बेखौनो होनो हा गोन आरो जोंना मोसौनो।
आरामैनो थो टेनसन गैयि जागोन माथो दैज्लांआव।
औ औ बिदिनो बिदिनो थाखायसो माने जिगाबखौ दोनखायो नालाय दैज्लाङाव बारा खस्थ' मोनै बायदि मोसौफोरनि थाखाय
ओम ओमफाय नोंसिनाव मा मा दं? फां दङ'
जोंनाव बिदिनो दंफांफ्रा गोबां रोखोमनि दङ' जेरै गाम्बारि फोदोम सोमलि आरो गोबां औवाफोरबो दङ' हौवाफोराबो जाहैबाय मोनसे बिफां बिदिनो लाइ दलर बन जाग्रा बिफां खराइ आरो गोबां रोखोमनि मुं मिथियै बायदि बायदिबो दङ फिथाइ जाग्रााबो दङ आरो लोगोसे फिथाइ जायिबो दङ फिथाइ जाग्राफ्रा जाहैबाय खान्थाल, थाइजौ, आमलाइ, थाइगिर आरो सफारि बे फोर दं आरो फिथाइ जायैफ्राबो दङ आरो गिदिर गिदिर एसेबो दङ जायखौ न'फोर न' बां बानायनो थाखाय माने नांनाय थबथा बायदिसिना बानायनायावहाय हानो होननानै दोननाय दं आरो बिफां लाइफांफोराबो गिदिर गिदिर गिदिर बिफां बिफांफ्राबो दङ फांब्रै फांबासो दङ जायखौ न' बां बानायनो थाखाय माने हानो हाखावनानै साथारिं बायदि बायदि बानायनो थाखाय दोननाय जादों आरो
औ
औ
ओमफ्राय नोंसिना गय बिफां दंना गैया?
गय बिफाङाथ' जोंनावबो दङ दंनाया गय बिफाङाबो दंसाबोआनो एसे जेनेबा आदा बिगासो जागोनदां गय बिफाङाबो सिगां नो माने गायदेरै गायदेरै माने बिदिनो जाबाय आरो गययावबो दानि जुगाव माने फैसाबो मोनो नालाय गय फान्नाय जोंबो
गयानो माने सेरसेयावहाय बिदिनो सल्लिस पनस्लिस फन्सास थाखा बिदि बिदि थाङो नालाय बेनि थाखायनो माने जोंहा गयबो एसे गायनानै दं आरो माने गया थ' मोजांबो गाज्रिबो ओ जेरै ओ बारहुंखाफोर बायो बायजोबो स्रि बिदिआवहाय गय बिफां गायोब्ला लस जायो आरो नाथाय होनबाबो बिदिखौ सानालासिनोबाबो बायखांनायनि उनावहाय बायनायखौहाय दानफायनानै लांदां खालामनानै बिनि साइडआवहाय माने गायदेरनानै होबाय थादों आरो
औ
ओ गययाव जिहेथु ओ फैसा मोनो नालाय एसेयैबाबो बेनि थाखायनो माने आदा बिगासो दं आरो गययाबो लोगोसे गयनि बिफां गुदियावहाय फाथैबो गायदेरनानै होनाय दङ जेरै गय थायोब्ला फाथैबो थाखानांगौ होनाय बायदि गयजों फाथै जाफाजाबा मोजां जाया होननानै मोनथि आरो गयखौ फानोबो जोंहा गय फुलिबो बानायो
उ
गयया गोबां रोखोमनि दं जोंहा ना गययाबो गिदिर गिदिर गिदिर गिदिर साइसनि दङ आरो गय दे दे रे बेफोरबायदि दङ आरो खयखौ फुलिबो बानाय नानै फानो जोंहा जेरै फुलियावबो जोंहा फैसा मोनो एसेसो फुलि फांसेयाव जोंहा सल्लिस थाखा पन्सास फिसा फिसा हायोब्ला सल्लिस आरो एसे गिदिर गिदिर स्र स्र जायोब्ला जोंहा बिदिनो साथि थाखा सुथुर थाखा बिफोरबायदि मोनो आरो नोंथाङाबो खोन्थानानै होदो नोंथांनि माबायदि मावजि बिमा फ्राहाय नोंथांनियाव दङ बेफोरखौ खोन्थानानै होदो नोंथां
जोंनि आवहाय माने बि मानै सैमा मानै दं आरो ओमफ्राय बिदि माने दैलिक माने बेरे फुंगानि सिखारग्रो मोना माने ओंखाम बिफायो आरो ना। एखेबारे हैनोसै आरो ओमफ्राय दाउबो दङ दंनालाय दावाबो फुङावनो सि खारनानै एखेबारे दिसथाब खालाम दावनोबो आदार होयो नांगौ जायो। जेनबा जोंनाव मोसौ मानै दङ मोस मासे दामब्रि ओमफाय बिनि फिसा फोर दं आरो बिदिनो बारियाव खायो दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय ओमफाय जोंनिया जोंनियाव ओ दंफांफ्रा दङ साहाफात दङ आरो जोंहा दंनायालाय ओमफ्राय गय बिफांफोर दङ बायदिसिना बे खोदोम साल सिग गुन इफोरो दंफां दं आरो बेफोरो माने देनां फिउसारनि थाखाय बानायना दोननाय दं आरो नोगो फान बिदिनो देरनो बिराद गो बारा इसिबां हाजोबनो नागिरा एफा थाब थाबखोनो देरनो नागिरा आरो बेफोर दंफाङा उनाव माने बेफोरो माने जिउ खुंनायाव बिराद गोरलै जायो आरो बेफोर दं बिफां लाइफांखौ गायनानै दोननांगौ। बे बेफोरोनो माने थांनानै थानो हायो आरो मा सिया जेनेबा दंफां लाइफां फिफांफोर गायनानै जेनेबा दामि दामि बिफां लाइ फांफोर जेनेबा न'आव थाखायोबा बिदिनो जेनेबा न' फ्राव माने बिराद साहाय मोनो आरो
औ। मोजाङानो नोंथांनियाबो आरो औ थाङाबो जाग्रा बिफांफोरनि सोमोन्दै
औ न'आव जोंना दङ जाग्रा भिन्दि दङ सबाइ बिमा दङ
औ।
बिदिनो आदि लिसि दो लिसि दङ थाइजौ दङ
औ। औ लेसियाथ' दायो माने गोबां
लेचियाथ' दायो दायो माने थायजौ ओयफाय खान्थाल दाथ' आमथिसुवानि दिन नालाय फिथाय सामथाइ जानायनि सम माने ज'ज' लोगोफ्रा फैलायना जाफैलायो फैलायो जों गोजा फैयो बिदिनो आमथि ओ दाथ' आमथिसुवा माने खामानिबो मावनो मोना हाल खदालबो जावनो मोना। बेनो न' न'आव फैलायनानै माने बिदिनो फिथाइ सामथाइ राननानै जायो आरो। ए
माइफोरखौ ओं नोंथां माइफोरखौ माबायदि समाव गायो नों थांमोननिथिंजाय एसे खोन्थानानै होनो हागोन नामा?
जोंथिंजाय मायखौ आमथि जोंथिंजाय आमथिसुवानि सि गाङाव गायनाय जायो आरोना जों
औ औ।
दैखौ ऐसे थाब मोननाय जायो जोंथिंजाय माने हाजो खाथिनि दै नालाय थाब जायो दैया बेदिनो माने आमथिसुवानि सिगां गायनाय जायो आरो। ओम खोथियाफोरखौबो एसे सिगाङावनो फोखानाय जायो। फोनानै ओमफ्राय दा आमथि सुवानि सिगां गायनाय जायो आरो। बिनि उनाव बिनि उनाव फिथाइफ्राबो एसे थाब ओंखा
गामियावहाय माने आमथिसुवानि सिगाङैनो गायखांजोबो आरो मानसिफ्रा ना? औ मोजाङानो दे जिहेथु दैया फ्रबल थाब मोनो नालाय।
औ।
औ।
ओमफ्राय नोंथाङा मिथिनोलाय मा मा आमथिसुवानि सिगाङाव गायोना उनाव गायो
औ नोंथां ओ जोंनिथिंहाय जायगाया माने एसे गोजौ जायगा जाहैबाय। बेनि थाखायनो माने ओ ओरै अखायाबो माने खम आरो अखा। अखा हायाबो खम दैयाबो ओ इदिनो हायाबो जेरै बाला सियाहा ओ एसे एसे हायोब्ला थाया माने हा सिङावहाय। ओरैनो माने बालायानो सोब खुरनानै लांजोबो आरो। आरो बिदिनो ओ जोंनिथिंहाय आमथिसुवानि ओ उनावहायसो माइफोरखौ गायखांजोबो आरो आमथिसुवानि सिगां माने ओ जोंनि गामि फोरावहाय गायजेनानो आरो। खम खम होनजायो आरो अखा फैयोब्लासो ओ गायनो हायो। एबा हाजोफ्राव अखा मोजाङै हायोब्लासो ओ जोंहा नालाजोंहाय दै फैयो । बेनिफ्रायसो जोङो गायनो हायो आरो।
उम।
गोजोननाय थाबाय होमबा नोंथांनिसिम औ औ औ। ऊ